हेलौ
हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खलुमबाय दे
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा
नै आङो दा माने गरम नालाय फांखायाव माने न'नि बे न' सिङावनो फांखायाव जेर जिरना दं नोंथाङालाय
अ आंबो बिदिनो दङ नोंथाङा फ्रि ना दा
औ आङो फ्रि दा
अ दाथ' गरमाबो बहुत जागासिनो
औ औ औ
औ दा बेनि सायावनो आं एसे सावरायनो सानदों नोंथांजों
औ औ सावरायनो हागोन दे
जायखौ जों बुङो ग्लबेल वार्मिं बा बर'आव बिदुं दुंथायनि बांनाय
औ
दा दुंथायनि बांनाय होनब्ला नोंथाङा मा बुजियो एसे खोन्थानो हागोन ना आंनो
औ औ एसे आंनि दा आंनि रोंनायखिनिखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायलांसै दा जों जा नुबाय बेखिनिखौ जा जोंनि दुंथायाइ जानायनि जाहोनखौ जाहोनखौ फोरमायनोसै आं नोंथांनिसिम औ गिबियावनो जोङो बुङोबाथ' दुंथाय माने दा दुंथाय जोंनि दुंथाइ जानायनि जाहोना जाहैबाय फासखौनो लाबोनांगोन माने दंफां बिदि दंफां लाइफां दाननाय बेनि जाहोनाव जोङो बे माने गुदुं दुंथाय दुंथायखौ माने जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै जों माने माने अबेबा जोङो बुंनो थाङोबा अबेबा लामा मोनसे बानायनो गोनां जायोबा माने अबेबा माने बे फरेस्टफोरजों बिदि दं फां लाइफां गोनां जायगाजोंसो लाङो नालाय बांसिनानो बिदि बिदि माने लामा बानायनो गोनां जायोबा गोबां माने दंफां लाइफां बिदिनो दाननांगौ गोनां जानानै फैयो माने दान दाननायनि जाहोनाव माने बेफोरबायदिखौ जों जायो हेल' नङा जों माबा मोनसे बिदिनो न' बां सोरनिबा मा जोंनि न' बिदिनो लुनायफोराव जों गोबां दंफां दानफायनाय जायो जायगा जों जोंनो गुवार नांगौ जायो बिनि जाहोनाव आरो बेल' नङा बा दा गोदान गोदान बिदिनो दा माने जोंनि माबाया जौगाबाय नालाय दा बिदिनो स्कुल कलेज बिदिनो गाव बिदिनो मेडिकेलफोर लुयो गिदिर गिदिर न'फोर लुयो बा दारिमिनफोर बिदिनो दारिमिन गिदिर गिदिरफोर लुयो नालाय औ बेफोरावबो माने औ बेफोरावबो माने जों माने गोबां बिदिनो जायगा नांगौ जायो बेफोराव माने जों दंफां लाइफां बिदिनो गोबां दानखोनायखौ नुनो मोनो नाय जायो बेफोरनि जा औ माने बिदिनो बेफोरनि जाहोनाव माने बांसिन गरमा बेफोरनि जाउनाव बांसिन जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेराव जोंनो मिथिंगाया थागोन माने अक्सिजेन थागोन बे जायगायाव माने दा जेरै जोंब दफां साइ सायाव बिदिन्थि हिसाबै जों अबावबा दंफां सायायाव माने जेरायबा जेरै माने गुसु थदा मोन ज दंफां माने बुरजा थानाय जायगायाव जों जेरायना जिरायनानै थाबा दा गरम बोथोर समाव माने जिरायनानै थाबा जों दा जेरै गुसु थांना थानो हायो बेबायदि बिदिनो माने गोबां दंफां थायो माने गरम बोथोरावाव जोंहा बिदिनो माने बारा गरम माने ए नांनायनि बारा माबाया खमायगौमोन आरो थायोबा जों बेफोरखौ आरोसे सुस्रांनायनि बागैबो बुंनाया बेफोरखौ जों इसे सुस्रांनो थाखायबा जोंहा दाथ' बियो जोंहा लामाफोरखौबो नांगौ जाखायो बिदिनो स्कुल कलेज नांगौ जायो दानफायनायखौ दानफायनाय हिसाबै जोङो बे दानफायनायनि अनगायै माने फांसे दंफां दानफायनानै जों खालि जायगायाव माने फांनै दंफांखौ गायनो माने लामा लानांगौ आरो माने जों जोंनि नाजानाय नायनि माबायावसो जों बुहुमखौ जोंनि बुहुम जोंनि थासारि माने बेफोरखौ माने जों मोजां खालामनो हायो माने थायखौ जों एसेबाबो खमाय होनो हागोन आरो ओ जों माने खालि जायगाफोराव बिदिनो दंफां गायोबा माने दंफां दान ओमफ्रायबो माने गायनाबो दोननो रोंनांगौ आरो। जाहाथे माने इयुनाव माने बुहुमा बिदिनो जालाङा गाज्रि जालाङा माने दुंथाया बारा जालाङा बेफोरनि थाखाय जों माने गायनानै बुंनो थांङोबा दंफांनि थाखायल' नङा ओ दायो बुंला जोङो अबेबा गारि मथर सालायनायनि बिदिनो माने जाहोनावबो जोंहा गुदुं दुंथाय ओंखारो औ बेफोरनि थाखायबो जोंहा बिदिनो गोबां जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे ल' नङा सुबुं अनजिमाया जाबायदि माने ओंखारबोगासिनो दं माने जाबाय बिदि बारायगासिनो औ सुबुं अनजिमाया बांगासिनो दं बेनि जाहोनावबो माने मानसिनिफ्रायबो माबा गेस ओंखारो नालाय बेफोरनिफ्रायबो माने बेफोर जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो खायफा खायफा खायफा जायगायाव बेफोरनि थाखायनो दुंथाइनि थाखाय नो गोबां सुबुङा माने जिउ खोमा नाङो बेफोरखौ माने खोनायो आरो जों दा मबाइल बयनावबो थायो नालाय जों बे बेफोरखौ माने खोनागासिनो थायो आरो औ नोंथाङाबो एसे फोरमायलांदो नामा
आं सानो गाहाय जा होनानो सुबुं माहारियानो गाहाय जाहोना। बुंनो थाङोब्ला आरोना।
औ औ
सुबुं माहारिया बेफोरबादि खालामामोनब्लाथ' दुंथायाबो जेनेबा बारायनाय नङामोन नङा होमबा?
औ औ
औ जेनेब्ला बिदुंथाइनि बांनाय होनोब्ला बांसिन कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बांनायानो जायनि जाउनाव जेनेब्ला गरम जाबाय दा बे कार्बन डाइ कार्बन डाइ अक्साइदआ मानिफ्राय ओंखारो होनोब्ला
अ सुबुंनिफ्राय
जेनेबा सुबुंनिफ्राय सुबुङा जेनेबा आरो बिफां दानबाय
औ औ
ओमफ्राय गारिफोरनिफ्राय दारिमिनफोरनिफ्राय बेफोरनो मे-गाहाय जागोन आरोना
औ
जायनि जाउनाव बे गेसआ जोंनि बुहुमखौ गुदुं खालामनानै दोनदों बे बुहुमखौ मानि बुहुमनि दुंथाइखौ फुरा बारायहोगासिनो आरोना बेफोरनो।
औ
जेनेबा दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय माखासे गेस नाङै गेस आरो जों बाहायनाय एसि बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेस बेफोरबोथ' जोंनि बारहावाखौ गुदुं खालामगासिनो ना
औ औ
औ दा बेफोरनि जाउनावनो जेनेबा बोथोरफ्राबो थिग नङै जालांबाय
औ
नाय बिराद अखा हानाय दसेनो बिराद गरम बा दसेनो बबेनिफ्रायबा अखा फैनानै दैबाना जानाय
औ - औ
मा होनो हिउमिदिटि बुङो ना हिउमिदिटियाबो बांसिन जाबाय बेफोरनि जाउनावनो
औ औ
औ आमफ्राय जेनेबा दैनि लेभेला बारायनाय गोजौआव फैनाय
औ औ
उम दाबोथ' जेनेबा ब्रह्मपुत त्रनि लेभेला गोजौ जाबायना औ ग- ग्ल'बेल वार्म फार्मिं बेफोरनो औ ओमफ्राय लासै लासै बे बरफफोराबो माबागासिनो मा होनो गलिगासिनो नो आरो हरखाबै बोथोर सोलायनाय ग्लबेल वार्मिंनि जाउनाव मानि बेफोर जायो आरो।
औ
ग्लबेल वार्मिंआ बांबाय नालाय बेफोर बुस्थुफ्रा जानो हमबाय आरो जों सुबुं माहारियाथ' बहुद खस्थ' मोनो जेनेबा जोंनो खालामो जोंनो खस्थ' मोनो। खिन्थु जों जोंखौनो जोंल' नङा आरोना जोंजों लोगोसे जिब जुनार बेफोरबो खस्थ' जाफायो।
औ औ
औ बुंनो थाङोब्ला आसामनि काजिरङायाव थानाय जेनेबा थसे गं गोनां गान्दा बेफोरबो बहुद खस्थ' खालि गान्दायाल' नङा जेनेबा दस्रा जिब जुनार गासिबो दैबाना जानसै बिसोरना दैबाना जानानै ओमफ्राय बिसोर खस्थ' मोनसै थानो थाखाय बिसोरहा जायगा गैला जानोसै जोंथ' जेनेबा सुबुं माहारिया न' सिङाव थानो हाबाय खिन्थु जिब जुनारा जे अफाय थागोन बिसोरथ' हाग्रायावनो जिउ खुंग्रा जे जेनेबा
औ औ
दैबानाफोर जायोब्ला बहुद खस्थ' जायोना बिसोरो
औ
बेफोरनो आं बेफोरखौनो सानो आरोना गाहाय जाहोन बुङोब्ला सुबुं माहारियानो मानोना सुबुं माहारियानो बिफां लाइफां दानफायगासिनो बायदि दारिमिनफोराव बायदि बायदि गेस ओंखार होनाय माबा माबि बाहायनानै एसि सालायनाय गारि सालायनाय नाय बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै जुदि माहारिया बेफोरखौनो बाहायामोनब्ला बेबादिबो जानाय नङामोन खोमा आं सानो
औ माने जोङो माने जोङो बेफोरखौ बाहायनोबाबो माने बाहायनांगौथ' जों दा
बाहाय औ जौगाबाय बाहायनांगौबो खिन्थु मोनसे लिमिट
माने माने जायगा लायो जायगा बे बेखौ बाहायनाया मोजां जाहाथे औ दारिमिनफोरखौ बाहायोबाबो जेरै दारिमिनफोरजोंबो गोबां खहा जायो जेरै गाज्रि गेस ओंखारो बेफोरखौ लानानैबो आरो सुबुंनाव सुबुंनि
थिं खहा फारसेथिं मुलाम्फा बेफोर उम
बिदि माने गोजान गोजान जायगा फोरथिं माने जोङो बानायोबा माने सुबुं माहारिया बिदि गेस गेसजों माने बिदि बेमार आजार जानानै जों माने जिउ जोबलांनाय खौ नुनो मोननाय नङामोन आरो बिदिनो आरो बोथोरखौ लाना बुङोबा थ' बोथोराबो जोबोद बिदिनो खहा जानायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै दुंथायाबो जोङो गोबां बारायनाय खौ जों खोनानो मोननाय जायो। बिदिनो बे दुंथाइजोंनो गोबां सुबुंफोरा बिदिनो जिउ खोमानायखौ माने खोमानांनाय बे नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो दा बोथोर जेरै बुंलांदों बोथोरफोराबो बिदिनो सोलायनो हमबाय बिदिनो माने नांनाय समाव माने अखा नांगौ समाव माने अखा हानायखौ नुनो मोननाय जाया ज समाव नांगौ बे समाव मोना जोंहा बेखायनो दा जों आबाद समावबो जा समाव अखा नांगौ जायो बे समाव मोनै बेफोरबायदि माने गोबां जोंहानो सुबुं माह माहारियानो गावखौनो खहा खालामना लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो
औ औ फारसेथिं बुङोब्ला खहा फारसे फारसेथिं बुङोब्ला मुलाम्फा दं आरोना
औ
दारिमिनफोरखौ बाहायनानै माखासे मुलाम्फा मोनो
औ
आरो फारसेथिं दारिमिन बाहाय बाहायनानैनो जे गेस ओंखारनायफोरजों जोंहा खहाबो जागासिनो
औ औ
औ माने मोननैबो बुस्थुखौ मोनो
माने जोङो मिथिंगायाफोर खौ माने दंफां लाइफां जों गायोबा मोजां जायो आरो न' जोंनि थाखाय माने जों बेफोरखौ नुनानै माने जोङो जोंनि लांदां लायदां जायगाफोरथिं माने बिदिनो मिथिंगाया औ बेफोरबायदि माने हौ बेफोरनि माने आरो बिदि बिफां फांसेफोर दानफायोबा जों फांनै फांथाम बिफां गायना दोननांगौ जाहाथे बेफोर जौनानै औ माने बेफोरनि माने जों ला लाखिनो थाखाय जोंनि बुहुमखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जों बेफोर खामानिखौ मावनांगौ आरो ना इयुननि मोजांनि थाखाय औ
बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांजों आंबो बिदिनो रायजलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय द आं मिथिंगानि बागै जाखिनिखौ आं माने आं मिथियैखिनिखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आंबो नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होबाय औ बेखिनियावनो दोन्थ'सै दे नोंथां